हेल'
हेलौ
हेलौ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां हेलौ?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओ ओ आंबो खोनादों। आङो दासो ओंखाम खांना जिरना दं नै।
अ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
फ्रियाथ' औ फ्रियानो दं दायो नोंथां।
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
औ जाखांबाय दानि बावैसो जादों। नोंथाङालाय जादोंना जायाखै ओंखाम? ओंख्रियानो जाहैबाय होम होम। आं खोथाग्रोनसै ओंख्रिखौ होमबालाय ओम नोंथाङा सोंदोंमोन ना मा ओंख्रि होननानै ओंख्रिया मिरामिस लै नोंथां
अ।
बिदिनो लकेल मैगं थाइगं
औ जोंनाबो दा ओ जोंनाबो बो दालिजों मैथासोमोन।
अ गोथावानो माथो।
औ। दायो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा दायो फ्रिबा आरोना
औ फ्रियालाय फ्रि औ।
मोनसे टपिकनि एबा आयदानि सायावसो कल रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ मा टपिकनि सायाव सावरायगौमोन जेनेबा? बुंना होनो हागोन नामा एसे?
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों नालाय बे बे टपिकफोरानो जाबाय जेनेब्ला जोंहा बोथोर
अ बेथ' जोबोद मोजां सोमोन्दोनि टपिक नोंथां। औ बोथोर ना औ औ औ औ सावरायजागोन नोंथां। थोर
ओं दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा आंनो बोथोरनि बागै एसे सावरायनानै होदो।
औ बोथोर बुङोब्ला बेखौनो बुंदोंना नोंथाङा बार, अखा, सान्दुं बिदिनो बारहुंखा बारनाय बिदिनो बेखौनो होनदों दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै सावरायगोन दा औ। बेथ' जोहुद साननांगौ गोनां खोथा नोंथां।
औ।
दिनै माने दा दा बे समाथ' खोथिया फोनाय माइ गायनायनि सम ना दाथ' अखाखौ जोंनो नांथारगौ जागोन अखा गैयाब्ला खोथिया थांनाय नङा थैजोब गोन खोथिया आरो बांद्राय सान्दुं दुंबाबो गाज्रि दै अखा हानायनि दै जमा जानायाहाय रानलांजोबगोन हाया गोरान जाफिनगोन गावलांजोबगोन हायानो सानदुं बिजि सानफ्रामबो अयथासार सान्दुं गोसा दुंबाय थाबा ओंखायनो माने बुहुद साननांगौ गोनां खोथा- सानोबा सिन्थाब सिन्थाबो सिन्थाबो जायो जेनेबा सानदुं दुंगोन ना अखा दुं अखा हागोन बिदि बुहुद सिन्था जायो बोथोरखौ लानानै
औ।
अभार बांद्राय सान्दुं दुंबाबो खैफोद आफोद जाफैयो जों आबाद आबादारि मावग्रा मानसिफोरनाव अखा बांद्राय हाबाबो बिदिनो। दै बांद्रायजो दै बांद्रायबा थैनो हमो खोथियाफोराबो आरो माइ मोजां जाया माइ गैनाय समाव
औ नंगौ।
मोननैखौबो माने जोङो बुङोब्ला बेलेन्स होननाय माने समान रोखोमै नांगौ जा जा नांगौ माने समान जानांगौ औ।
औ नंगौ नोंथां।
बबेबा मोनसेया बांद्रायबा आबादारि मावनायानो होन खेथियानो होन मैगं थाइगं गायनाया होन। फिथाइ सामथाय गायनायानो होन माने जाहैया जेबो माने लसाव थांजोबो।
औ नंगौ नोंथां।
सिन्थाबो गोनां खोथा बे बोथोरनि सोमोन्दोआ।
औ।
अखा हाबा हमना ला लामायाथ' जोंनि गामि लागोनाहाय फाक्काबो नंजोबा नालाय ससे-ससे! बिदि हानैसो हाब्रु जानो हमो अखा बांद्राय हाबा हाब्रुआव ओमफ्राय थांलाय फैलायाव बुहुद खस्थ' जायो जोंथ' टाउनजों आपडाउन खालामनांगौ जायो गामिनिया लामाया मोजां जाया दै जमा जायो हानिसो नालाय ओरैनो सायाव अन्था-अन्थाइ गारलाबाय ल' गामिनि लामाया बेयाव बुहुद समबो नांगौ माने बे लामाजों थांनो अखा हानाय बोथोराव हाब्रु हाब्रु जासि ना हाखर हालाबो जासिगोन दै जमा जासिगोन लासै थांनांगौ जायो! साइकेलजों साइकेलफोरजों थांबाबो गारि गुरा थम थम लाइन लाइननि लिर लाइननि थम थम मोनो बेखौ जों
औ नं
लामायानो बुहुद गाज्रि ना अन्थाइ आनला हाब्रु हाला एरायना थांनांगौ।
औ
बोथोरा मोजां जायोब्लाथ' अखा हानायनि दैयाहाय रानो राननानै लामाया हा-हाब्रुनिफ्राय एसे साबसिन जायो। सान्दुं दुंब्ला ओमफ्राय सानदुं दुंब्लाबो बुहुद खैफोद आफोदबो जायो मा थो जेनेबा हमना ला हाद्रि माने हा लामायाथ' फाक्का नंजोबा नालाय। हानिसो नालाय उम हाद्रि जानो हमो बुहुद हाद्रि बुहुद माने दुगैना न'निफ्राय दुगैना टाउनाव थांबाबो खानाय सानाय गस्ला गुफुर गानबाबो गोसोम जाजोबो गन थं हाबो गगा मोनो बेमार आजार जायो। गगा मोनो लोमजायो बुहुद बिदिनो खहा जायो माने न'खराव।
औ।
बे बोथोरनि थाखायनो आरो बेल' नङा नोंथां
नंगौ
बोथोर सोलायनाय
औ।
बिदिनो बहुद माने साननांगौ गोनां खोथा बियो बोथोरनि सोमोन्दै रालायनाया दा नोंथाङाबो मा सान मा सानो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। नोंथांनि बे बोथोरनि बागै बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासैबो सैथोआनो। आरो बोथोर होनोब्लाथ' जोंहा मिथिखायो जे बार दै एबा बार अखा सान्दुं बायदिफोरखौ लानानैनो जों बोथोर होनना मिथियो जेरै जोंहा बोथोर होनोब्ला जुब जुब अखा हानायनि जाउनावनो जोंनिनो लामा फोर एबा बायदि थाग्रा जायगाफोरा गाज्रि जानो हमो एबा हाब्रुफोर जानो हमो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
आरो बिब्दिनो जोंहा अखाखौबो नाङा नङा नांगौआनो मानो ना अखानि दारैनो जों आबाद गायनो हायो माइनि आबाद गायनो हायो। आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा बारखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जिउआव बारा गोनांथार। मानोना जोङो गोबां सानदुं दुंबाय बायो अब्ला दंफां सायाफोराव थानानै जों बार जायो।
औ जायो नोंथां औ नंगौ।
आरो बांद्राय सानदुं गोसाफोरबाबोथ' जोङो गुबुन जायगाफ्राव एबा जो निनो बांद्राय जों बेरायनोबोथ' हाया सान्दुं गोसानि
हाया नोंथां नंगौ नंगौ सैथो।
आरो बोथोर होनोब्लाथ' दाथ' गरम बोथोर सोलिगासिनो दङ। दाथ' आरो गरम बोथोरावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोरबो जों मावनाय जायो आरो गरम बोथोर होनोब्ला थ' गरम बोथोरफ्रावथ' गोबां जेनेब्ला सान्दुं गोसाबो जायो। आरो सम सम बार खोब बारफोराबो खोलो खोलो बारो। आरो गरम बोथोर समाव बांसिनानो अखा हायो। बे अखा हानायफ्रानो जेनेब्ला बांद्राय बिबाङाव अखा हाबायबायोब्ला जेनेब्ला जोंनि ओनसोलनि एबा गामि ओनसोलफ्रावहाय गोबां दैबानाफोर बायदिफोर जानो हमो। जायनि जाउनाव जोंनि औ आबादथिलि एबा न'आव फिजानाय जिब जुनारफोरा खहा जायो आरो दैबानानि जाउनफ्राव जोंबो खस्थ' मोनो अखा हानाय जों बेनोसै बोथोराथ'
औ औ
थोराथ' सोलायबाय थायो। मोनसेयैनो थाबाय थाया माब्लाबा समाव सानदुं दुंगोन एबा माब्लाबा समाव अखा हागोन माब्लाबा समाव बारहुंखा बारगोन बेफोरनो बोथोर। आरो बांद्राय गोसायै बार बारोब्लाथ' जोंहा जोंनि नैबे न'खरफोरनि एबा न'फोरा जोंहा जेनेब्ला बारजों बुखारजानाङो आरो बिफां लाइफांफ्राबो बारजिनि बुखारनायजों एबा गोसा बार बारनायफोरजों जोंनि बिफां लाइफांफोराबोथ' बायो होमबा नङा
बायो नोंथां बायो औ औ नंगौ नोंथां सैथो।
दायो। जोंहाथ' बोथोर होनोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखाबाय जानांगौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
नोंथाङाबो बोथोर होनब्ला मोनथिखाबाय जानांगौ।
मिथिदों नोंथां औ नों बुंनायानो सैथो गोजा हा नों माखौ बुंदों बेनो नोंखा गौ नोंनायालाय बेल' नङा नंनायालाय उमम जोंनो थांना थानोथ' बारखौथ' नां हगना।
औ औ नांखागौ।
औ औ।
जोंनि बागैथ' गासिबो जेनेब्ला। अखा सान्दुं बार बेफोरखौथ' जोंनो नांखागौ जेरैबाबो जों बेफोरनि दारैनो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां। औ दायो नोंथाङा आंनि बे बोथोरनि बागै ससे बुंनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां। हेलौ नोंथां। बिब्दिब्लालाय फनखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां।